हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों औ।
ओह दा बे समाव आङो जोंनि सावरायलायनो हानाय बायदियै आयदाखौहाय। सायख'नानै सावरायनोसै जोङो सावरायगोन माने बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिफोरनि स सायावहाय आङो मिथिनो लुुबैगोन दा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो जिहेथु गावनि माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय जिहेथु जोंहा गासिबो दंजोबखायो गावनि आलादा रोखोम ओ बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जोङो दा सावरायगोन खालि जानाय लोंनायनि सायाव बेखायनो आङो नोंथांनिफ्राय बि समाव ओ सुंद'यैनो मिथिनानै लाग्रोनो लुबैदों जे बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिमावहाय बे संनानै जाब। नाय बा बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोनाय ओंख्रि। बिनि सायावहाय नोंथांनिफ्राय आं बै समाव मिथिनो लुगैदों।
औ नोंथां।
ओ बर'फोरनि जोंनि जिथुनाखि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बा
औ
ओ सिगांनिफ्रायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोनाय बा एबा मिथिबोनाय ओ जेरै अनला ओंख्रि ओ सबाय आरो नारजि अमा संनाय बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओ दुब्लि फोथाराव मोननाय माना मुनि खेरा दाफिनि दाउ फेन्दा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं हाग्रानि मैगं जेरै थास गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दं आरो जोंनि बरफोरनियाव
दा नोंथाङा मिथिनो लुबैनाय बायदि आङो आं मिथिनाय गोदोनिफ्राय जाबोनाय जे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ बुंबाय ओ माखासेफोर थालांबावदों दा नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन आरो एसे
दा बिनि गेजेरावनो
औ
जिहेथु नोंथाङा फोरमायनाय बायदियै जोंहा माखासे रायखांजाथाव जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलानि बाथ्रा बा नारजि दोलोनि बाथ्रा होनबा सबाय बेफोर बेफोरनि बाथ्रा नोंथाङा जे मखलांबाय बा बेनि अनगायै आरोबाव गुबुन गुबुन मैगं मैला बेफोरनि बाथ्रा मखदों दा बेनि गेजेरावनो ओ नोंथांनिफ्राय आरो आं मिथिनो लुगैबावगोन जे
औ
अनला ओंख्रि नङाब्ला नारजि ओंख्रि बे मोननैनि नि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ सायखनानै नोंथां बिथाङा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि संनानै जायो आरो माजों संनानै जायोब्ला नोंथाङा एसे थावसिन मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै मोननै रोखोमनि अपसन होनायाव आङो नारजि ओंख्रिखौहाय माबोरै संनानै जानानै जायोब्ला आं गोथावसिन मोनो बा माजों संनानै जायोबा गोथावसिन मोनो आं ओ आं बेखौ आंनि ओ गोथाव मोननायफोरखौ एसेबाबो आङो खिथालांगोन आं जिखिनि हायो दा आङो गोथावसिन मोनो होनोब्ला आङो मोननै अपसननि गेजेराव आं मोनसेखौ चुस खालामबाय ओ नारजि आङो नारजिखौहाय ओ अमा बेदर लगायदेरोब्ला आङो नार जि दोलो संनाय नारजि दोलो अमा बेखौहाय आङो गोथाव मोनो आरो दा बे ओंख्रिखौ गिबिनिफ्राय जोङो माबोरै जोबजासिम बानायो होननानै बुङोब्ला नारजिखौहाय जों बबेनिफ्राय मोनो दा नारजि नार्जिया बबेनिफ्राय जायो दा नार्जिया बबेनिफ्राय मोनो बा बबेनिफ्राय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फाथो फैयो जोङो गिबियाव जोङो बे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानो खानानै फोराननायनि उनाव बे जुदि रानोब्ला बेखौहाय जोङो दोनथुमनानै दोननाय जायो बिदिनो ओइनै जि थामजि दिनसो बिदि दोनो बा
राननानै इदिनो साननै ओ सप्तासेफोरनि उनावबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो दा आङो संनायखौ बोरै सङोबा आं गोथाव मोनो बेखौ बुंनोसै दा नारजि अमा होनो ब्ला ओ गिबियावहाय फोराननाय नारजिखौ बियो गोखा जायो गोबां एसे बिनिखायनो बिखौ एसे ओ दैयाव बा एसे रुग्रोनानै बेखौ रुख'नाय जायो आरो माने गोखाया एसे खम जानायनि ओ बिनि उनावहाय नारजिखौ जोङो ओ नारजिखौहाय ओ जोङो खारैजों रुनानै लाग्रोयो गिबियाव
औ
बेखौ खारैजों रुनायाव बेखौ रुयोब्ला ओ बेखौ जोङो ओ सागंजों सानानै दोलो दोलो खालामनानै लायो आरो बिनि उनाव जिथु जिनिखि अमा ओ बे अमाखौ खौ जोङो गुबुन मोनसे मोनसे आगजुआव बा माबे ओ सारायाव
सारायाव सारायाव
बेखौ एवग्रोनानै लायो जोङो एब्ला एवनानै बेखौ जोङो नांगौ रोखोमनि हाल दै मस्ला संख्रि गोथाव जानायनि जि हायो ओ बेखौ होनाय जायो
होम होम
जुदि बियो एसे ओ दसे एवनायनि उनाव बे रुनाय नारजि दोलोखौहाय ओ उनावहाय बेखौ खौ अमायाव अमा एवनायाव बेयाव होसननानै जोङो दसे गोबाव संनाय जायो आरो दसे जब होनायनि उनाव बे मुजिबाथाय बे अमा होनायजों नारजिया जोबोद गोथाव जायो आरो मिलौवो आरो दा बेयो बेखिनियावनो नारजि अमा ओंख्रिया बेखिनिसिमावनो आरो आं बेखौ बेखिनिखौ बुंबाय ओमफ्राय आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा माजों लगायनानै जायोब्ला गोथावसिन जों मोनो एबा माबोरैहाय सङो मानिफ्राय मोनो गिबिनिफ्राय जोबजासिम खिन्थाहरनो हागोन हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन
दे नोंथाङा
अनलायाथ बिराद गोथाव ओंख्रि जोंनि दोरोङारि ओरैबायदि गोथाव मोनो आंबोथ अनलाया जोङो माने दावजों जायोबाबो बुहुद गोथाव
औ नंगौ
जों जायोब्लाबो बिराद गोथाव मिलौलायो एसे गोरान रानदबनायबा बिराद गोथाव सिन जाबावो
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो नाजोंबो जानो हायो दा बे हिसाबैनो जोंहा जों नोजोर होयोबा नुयो जिहेथु दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जेेलानाखि बर'फोरनि ओंखाम गोरलै बे ओंखाम गोरलै समावहाय जोङो अनलाजों नाजों बा अनला जों दाउजों संनानै होनाय बे गंफ्रोमबो बर'नि न'खरावनो सोलिथारो
औ सोलियो नोंथां थारैनो नंगौ
आङो अनला ओंख्रि संनायनि बागै
औ
जागायनायनिफ्राय जा मिथिगौ बेखौ खौहाय आङो फारि फारि खिन्थालांनो आवगायनि
औ
गिबियावनो जोङो अनलाखौ मानिफ्राय मोनो होनबा अन गुन्दै नांगौ जायो जोंहाथ दा बे अन गुन्दैखौ जों गि बियावनो माइरं जे माइरं बे माइरंखौहाय माने जोङो जोसानि मोनदेरोबा एसे साबसिन जायो आरो जोसाब्ला मोदोमनायनि थाखाय जिहेथु माइरंखौ जों दैयाव सोमनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय बोखांनानै माइरंखौ बोखांनानै एसे सर होनानै नानै बेखौ उवालाव बा दिंखियाव बेखौ जोङो सौनानै एकदमबारे सौग्लिनानै मिस मिस खालामनानै गुन्दै खालामनानै लाबाय जों
औ
दानिया बिनि उनावहाय जोङो माने जोंनाथ' गुन्दैया रेडि जाबाय नालाय
औ
ओ बिनि उनाव माजों जागोन? नोंथाङा दहाय नारजिखौ बुंनाय बायदिनो जोङो माने अमाजों जागोनबा अमाखौ रेडि खालामनानै लाबाय बा नाजों जागोनबा नाखौ खौहाय एवनानै रेडि खालामनानै लाबाय बिनि उनावहाय दैखौहाय अनलाखौ मोननै रोखोमनि संनो हायो जिहेतु दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै दुङोब्ला बेयावहाय जोङो बै अन गुन्दैखौ एसे एसे होयै होयैबो जों संनो हायो। बा ओ जोङो अन गुन्दैखौ खेबसेनो मोनसे जायगायावहाय लखबनानै माने दैजों मोजां गलायनानै ओ जों बेखौ खौहाय खनसेनो ओ माने संनोबो हायो होसननानै दा मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'नानै जिखुनु संबाय बिनि उनाव जोङो खारैखौ नांगौ बिबांनि जों एसे होबाय जिहेथु अनलाखौ नायनानै जेसेबां नांगौ बेसेबां होनानै जोङो मोजाङै गोदौ होबाय बेनि उनावहाय जोङो नाजों संदोंबा नाखौ बा बेदरजों संदोंबा बेदरखौ होबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोबनायावहाय माने जेलानाखि मोनहां मोनहां समाव गंगार दुन्दियाफोर एसे होस्रोनो मोनबावबा जोबोद गोथाव जायो आरो।
औ
दा बेखिनियानो नोंथां
औ
जोंनियाथ' दा समाबो जोबबाय नोंथां
बेखायनो ओ दोनथ' जासिगोन नामा?
औ औ जासिगोन नोंथांनिफ्राय औ दे गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ जिहेथु दोरोङारि ओंख्रि जोंनि बर'फोरनि बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों ओ मिथिनानै लाबाय सानैनिफ्रायबो
औ
दे गोजोननाय थाबाय दे।